हेलौ नोंथां।
अ खोना- औ खोनादो खोनादो।
ओ गिबियावनो बे बेलासे समनि गोजोन हामलायनायखौ आं गिबियावनो बावहरग्रोबाय नोंथां।
औ गोजोननाय थाबाय आंनिफ्रायबो नोंथां नोंथांनिसिम बेलासि समनि गोजोन हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां ओ आं सानो दासान्दि नोंथांनि देहाया जोबोर मोजाङै दङ नोंथां।
देहाया मोजाङैनो दंथ'यो दासान्दि आंहा नोंथांनिया बोरै सोलिगासिनो?
आंनियाबो जोबोर मोजां नोंथां औ ओ ओमबा दा ओ नोंथाङा आंनो दसे सम होननानै आंजों खोथा रायलायनो हागोनना नोंथां?
औ रायज्लाय जागोन दे
औ आं माने नोंथांनियाव दिनैनि जा गामि आरो जोंहा गोदोनि गामि बेनि सायाव आं एसे मिथिनो गोसो जादों नोंथां।
औ माने गोदोनि रायजो जानायनि सायाव आरो दानि रायजो जानायनि सायाव ना बेफोरनि बागै रायज्लायनो नागिरदों औ
औ औ माने गोदो जोंहा माबायदि रायजो जायोमोन आरो जोंहा दा न दिनैनि समावहाय सरासनस्रा नै दानि समावहाय माबायदि रायजो जायो आरो नोंथाङा हायोब्ला बिनि सायाव एसे फोरमायना होन हागोन नोंथां
औ आंथ' गिबियावनो फोरमायनोसै आङो गोदो गोदाय जोङो रायजो जायोमोन खोनानो मोनदों आरो गोदो गोदाय जोङो आबै आबौमोननि दिनाव जोङो न'आवनो आबाद मावनानै न'आवनो माइ बायदिसिना गायनानै संख्रि फानलुजोंनो जोङो ओंखाम जायोमोन बायदिसिना बेबादिनो हासार न'निनो हासार बाहायनानै जेनेबा गोबोरखि बायदिसिना बायनानै जोङो आबाद मावनानै जोङो रंजा खुसियै रायजो जायोमोन होननानै जोङो खोनानो मोनदों दा गोदोनि आबौ आबौमोनखौ औ ओमफफ्राय दानि रायजो जानायखौ जोङो बुंनो थाङोब्ला जोङो एसे सोलायबोनायखौ नुनो मोनदों आरो
औ औ नंगौ नोंथां
जेनेबा जोंनिया दानि रायजो जानायाव जोंनियाथ' संख्रि फानलुथ' जोंनिया दा रावबो ओंखामखौनो जाला ओंख्रिखौनो जाला बेबायदि जाला जोङो दानि जुगाव जोंनिया गोदान मुगा गोदान मुगा जिहेथु जोंनियादा गोदान मुगायाव जोङो नुनो मोनो गोदान मुगानि आबाद मावनाय जेनेखि हासार बायदिसिना बाहायनानै जोङो आबाद मावनानै ज जोङो दिहुननायखौ नुनो मोनो बेयाव जोंहा बहुद गोबां खहा जानायखौ जों नुनो मोनो दानि रायजो जानायाव जोङो आबाद मावनायनिफ्राय बायदिसिना मावनायनिफ्राय जोङो गोबां खहाखौ नुनो मोन नुनो मोन आरो गोदोनि दिनाव जोङो न'आवनो आबाद मावनानै जेनेबा न'निनो हासार बाहायनानै जोङो आबादखौ मावोमोन बे जोंनिया देहायो मोजां थायोमोन जोंनि बेमार आजाराब एसे खम जायोमोन आरो दानि जुगाव जोङो नायनो थाङोबा देहानि एसे एसे बेराम जानाय जेनेबा बायदिसिना बेमार सोमजिनायखौ जों नुनो मोनो बेखिनियानो नोंथाङा आरो बुंनो हागोनमोन नामा बेफोरनि बागै आरोबाव
औ हागोन नोंथां मानो हाया जानो दा नोंथाङा बे दसे समनि गेजेराव आंनो जोबोर मोजां मोजां खोथा फोरमायलांबाय नोंथां बेनि थाखाय आं गिबियाव नोंथांखौ साबायखर बावग्रि दा नोंथाङाथ' आंनो फोरमायलांखाबाय जा गोदो आरो दानि जा जोंहा जानाय लोंनायनि सायाव गोबां फोरमायलांबाय आंबो दा बिनि सायावनो जाय एसे हायो आंबो गोदोनि जा रायजो जानाय आरो दिनै जा रायजो जानाय बेनि सायावनो आंबो दिनै फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों आरो जोंहा गोदोनि समावहाय बा गोदो जोंहा रायजो जानाय समावहाय जोंहा मा नुयोमोन जोंहा खायसे बिथिङाव जोंहा मा नुयोमोन दावगायैखौ जों नुनो मोनोमोन आरो जेरैहाय खायसे बिथिं होनना बुङोब्ला जेरैहाय जोंहा फरायनाय बा फरायसालि लोगोसेनो नांगौ बायदि जोंहा मा देहा फाहामथायनि बा फाहामथाय गोहो गैयामोन जोंहा नंगौ ना आरोबाव जोंहा नांगौ बायदि जोंहा दिहुनथाइ दिहुननो थाखाय जोंहा गोबां मा गैयामोन जोंहा दारिमिन फसंथानफोर गैयामोन आरो
औ नंगौ नोंथां
औ औ औ बेजों लोगोसेनो जोङो मा गैयामोन जोंहा नांगौ बिबांनि जोंहा गिदिर गिदिर साख्रि मावनाय बा बा गैयामोन जोंहा बेफोरबायदि गोजौ गोजौ खामानि मावनो हानाय जोंहा मा गैयामोन गिदिर गिदिर मानसिफोर गैयामोन आरो मानो होनना बुङोब्ला जोंहा गोदो गोदाय जोंहा मा ओ खायसे बिथिङा जोंहा ओ एसे उनफिननायमोन आरो जोंहा नांगौ नांगौ जोंहा मोब्लिब गैयामोन नंगौना नोंथां औ नाथाय औ नाथाय दिनै जोंहा नायनो थाङोब्ला जोंहा मा जाखो दिनै गासैबो बिथिङावनो जों दिनैनि जा दिनै जा जोंहा संसार जानाय बा जोंनि दैनि रायजो जानायाव जों गासैखौबो नुयोआरो दा नोंथाङा दानिसो दा बावैसो फोरमायलांबाय जोंहा गोदो गोदायनि जा मैगं थाइगं जानाय आरो दानि मैगं थाइगं जानाय दानि मैगं थाइगंया माबायदि रासायनारिक मुवाजों जोंहा माबायदि दिनै साग्लोबना दङ आरो गोदोनि जा मैगं थाइगंया जोंहा मा खायसे न'नि बानाय जानाय खायसे हासारफोरजों जोङो बानायनाय बेफोरनि सायाव नोंथाङा बुंलांखाबाय दा दि दिनैनि जा रायजो जानायाव जोंहा मा होनबावदों जोंहा बेनि अनगायैबो गोबां माने नायनो थाङोब्ला जोंहा लामानि बिथिंखौ नो जों नाय जोंहा जौगानाय नुयो जोंहा नांगौ बिबांनि जोंहा मा दङ दिनै गोबां गोबां जों फरायसालि दंसै आरो दिनैनि दिनावहाय जों नांगौ नांगौ बायदि ज सोलोंथाइ लानो हायो नंगौना नोंथां औ औ नांगौ बायदि जोङो मा दिनै नांगौ समाव जोङो मा नांगौ नांगौ बायदि जिनिसखौ जोङो मा दिहुनना लानो हायो आरो जोंहा मानो होनना बुङोब्ला जोंहा दिनै नांगौ बायदियै जोंहा दारिमिन बा फसंथानफोर जोङो दिहुनबाय खायसे नांगौ जानाय जोंहा मा मुवा बेसादखौ जोङो मा गावनो जोङो बानायनानै जो थाब थाबैनो जोंहा दिहुनन्ना लानो हानाय जाबाय आरो दिनै नांगौ बायदि जोंहा मोब्लिबनि जोंहा गोहो मोब्लिबनि थाखाय जोंहा साननांगौ गैला जोंहा गोदो गोदो जोंहा रायजो जानाय बायदि जोंहा मा खोमसि जानो खोमसियाव थानानै रायजो जानाय नांला जोंहा दिनै जोंहा स्रां फैबाय जोंहा न'खर न'खर जोंहा ओ लाइटनि जोंनाय जोंथिखौ जोङो नुसै दिनै न'खर न'खर जोंहा गरमखौ जोंङो रैखाथि होनो थाखाय जोंहा एसि, फेन बेफोरबायदि बायदिसिना मुवा बेसादफोरखौ जों बाहायनायखौ दिनि आथिखालनि समावहाय जों नुयो आरो नोंथां। औ बेजों लोगोसेनो जोंहा औ सासे देहानि देहानि बेलायावबो बुंनो थाङोब्ला जोंहा गोदो जोंहा नांगौ समाव जोङो मा बेमारिखौ बा सासे बेरामिखौ जोङो नांगौ समाव जोङो बेरामिखौ नायनो हायामोन जोंहा गोदो जोंहा नांगौ बिबांनि जोंहा ओ मा गैयामोन जोंहा फाहामथायाइ गैयामोन आरो जोंहा दंमोनब्लाबो जोबोर गोजान गोजान दंमोन जोङो बे ओ देहा फाहामथायसालियाव जोङो देहा ओ बे बेरामिखौ लांनाय समावनो जोंहा बेरामिफोरा गोबां जिउ खहा जानांदोंमोन आरो बै समावहाय नाथाय दिनै जोंहा औ नाथाय दिनै जोंहा खाथि खालायावनो जोंहा मा नुसै नांगौ बायदि जोंहा ओ खायसे ओ फारमासि खायसे देहा फाहामथायनि थाखाय जोंहा मेडिकेल नंगौ ना नोंथां जोंहा दिनै ओ बे मेडिकेल मेडिकेलनि बेलायावबो जोंहा दिनै गोबां ओ सरकारि मेडिकेलथ' दंखासै नाथाय बेनि अनगाबो जोंहा गोबां दिनै प्राइभेट मेडिकेलफोरबो ओंखारबाय आरो आरो आरो जोंहा नायबावनो हा हायो जोंहा ओ दिनैहाय जोंहा फरायनाय जा ओ बेलायाव नायोब्ला जोंहा दिनै ओ गोदोहाय जोंहा नांगौ बिबांनि जोंहा मा फरायसालि गैयामोन बेनि खायनो जों नांगौबा नांगौ बेबायदि जोङो सोलोंथाइ लानो हायामोन आरो दिनैहाय जोंहा नांगौ बिबांनि जोंहा ओ फरायसालिफोर दङ नांगौ बिबांनि जोंहा मा दं फोरोंगिरिफोर दङ स' बेनिखायनो जोंहा दिनैनि ओ समावहाय जे फरायनाय बे ओ बेलायावहाय जोंहा दिनै गोबां माने गोजौ ओ जाख्लासिम जोंहा गोबां फरायसाफोरखौ जोङो मा दिनै फरायनायखौ जों नुसै स' बेनि बेलायावनो जोंहा मा गोबां सुबुंङानो मोजां मोजां खायसे साख्रि लाबाय गोबां गोबां ओ सुबुंफोरा मोजां मोजां फरायनानै डक्टर इन्जिनियार बेफोरबायदि जाबाय आरो दिनैनि बे समहाव समावहाय नायनो थाङोबा आरो
औ औ नंगौ नोंथां नोंथाङा दे नोंथाङा बुंनो हागोन दे मा बुंनो नागिरदोंमोन
थां बुंलाय
आं बुंनो सानदो माने जोबनायाव आं बेखौनो बुङो गोदोनि संसार जानाय आरो दानि रायजो जानायाव माबायदि फाराग बेखौ नोंथाङा जोबोर मो मोजाङैनो बुजायलांबाय बेखौ आङो गोजोननाय मोनदों ओ दा नोंथाङा आरोबाव माबाफोर बुंनो दंबावो नामा बेफोरनि बागै आरो
ओ बुंनोथ' जोंहा औ औ नोंथाङा नंगौ ओ जोंहा मा दिनैनि जा संसार जानाय बा दिनैनि जा जोंहा मा थांना थानाय थासारि आरो गोदोनि जोंहा माबायदि थांना थानाय थासारि जोङो बेखौ मा जोङो बुंनानै बा फोरमायनानै बा बेखौ जोङो लिरनानै मा फोजोबनो हाया आरो स' आं बे दसे समावहाय जि जा बुंनो हायोबा आङो जा नुदों जा खोनादों आं बेखौ बुंदों आरो नोंथां औ औ औ औ जोंहा ओ दिनै नायनो थाङोब्ला जोंहा गोबां मा सोलायनायखौ जों नुबोबाय आरो नोंथां नङा होमबा जोंनो मानो होमबा सोलायनायनायखौ बो नांगौ नङा होमबा जों नोंथां ओ जोङो मोनसे मोनसेजोंङो थासारियावनो जों थाबाय थायोब्ला जोंहा मा जागोन गोबां जेंनाफोर सोमजिगोन आरो नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां
बेखायनो जोंनो मा समजों लोगोसे जोंनो खायसे सोलायनायखौ नांगौ आरो जोंनो सोलायनाय गैयाब्ला जोंहा मा सोलायनाय गैयाबा जोंहा गोबां जेंनाफोर नुयो दा जेरै ओ ओ गोबां जोंहा नांगौ बिबांनि जोंहा फरायसालिफोर गैयामोन बेनिखायनो जोंहा मा फरायसाफोरा गोबां जेंनाफोर जानांगौमोन जानांगौ जायोमोन खायसे गोबां फरायसायानो फरायनो सानब्लाबो जोंहा फरायनो हायामोन दिनै बेरामि बेलायावबो जों नायनो थाङोब्ला जोंहा बेरामि बेराम जाब्रबबाबो जोंहा मा गोदोहाय जों हरखाबै जोङो बेरामिखौ जों देहा फाहामथायसालिसिम जोङो लांनो हायामोन
औ नोंथां नंगौ नंगौ औ नंगौ नोंथां
औ होमबा नोंथां जोंहा समाबो जाबोबाय नङा होमबा नोंथां औ बेनिखायनो आङो नोंथांखौ बे जोब थि समाव आरोबाव खनसे आंनि गोजोननायखौ आरोबाव फिन खनसे हरबावो नोंथां। नोंथांङा जे दसे समनि गेजेराव आंनो जोबोर मोजां मोजां खोथा बुंलांबाय बेनि थाखाय आं नोंथांखौ आरो खनसेबाव साबायखर बावहरो आरो आं सानो औ औ औ औ आरोबाव आं इयुनाव ओ नोंथांजों बेफोरबायदिनो जोङो गोबां मोजां मोजां खायसे खोथाफोर लानानै सावरायबावगोनखौ आं आसा थिबाय आरो नोंथां।
औ जागोन आंनिफ्रायबो नोंथांनिफ्राय गोजोन हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नों थांङा गोबां ओ गोदोनि संसार जानाय आरो दानि संसार जानाय बागै गोबां मोजां मोजां बाथ्रा बुंलांबाय ओ बेनि थाखाय आंनिफ्रायबो साबायखर बावहरनाय थाबाय दा बेखिनियावनो जोंनाथ' फोजोबनायनि समाबो जाबाय बेनि थाखाय जोङो फोजोबथ'नो गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम गोजोन्थों गोजोन्थों